हेल' अ
हेल'
हेल'
हेलौ
खोनादोंना नोथां?
ओं खो ओं खोनादों नोंथां नोंथांजोंथ' ओरैनो आबादनि सोमोन्दै सावरायनो होन्नानै लादोंमोन नालाय। नोंथाङा-नोंथाङा दा बिनि बागै सावरायनो टाइम एस से होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
आ होनबा नोंथा एसे जोङो दा आबादनि बागै सावरायनो नागिरदों नालाय बेखौ दे नोंथाङा एसे फोरमाय-फोरमायग्रोदो।
उम
आबादखौ जों माइ आबादखौ बांसिनानो दैज्लां बोथोराव मावो आरोना
औ
उम नोंथाङा बुंदो एसे।
जोंथ' आबाद होननानै बुङोबाथ' जोङो गोबां-गोबां जायगायावनो आबादखौ मावनाय जायो जोङो आबादखौ मोनसे रोखोमनिल' मा गायनाय जाया मानो होनोबा जोङो रन रन्जित माइ फरिमल माइ जोसा माइब्रा जो जोसा अनेक बुहुम माबा गोनां गोनां दं आरो दा जोंनो आबाद होनोबा जोङो आबादखौ जोङो मानिफ्राय जोरायनाय जायो होमबा टेक्टर हाल एवनानै मोसौजों हाल एवनानै हेन टेक्टरजों हाल एवनानै बिदिनो अनेक रोखोमनि सोरबाबा मैसो बे बेफोरबायदिजों हाल एवनानै जोङो दुब्लिखौ हाल एवसे हाल एवनानै खेनथाम खेनब्रै गाहामसोबाबो खेनथाम गाहाम एवो सोरबाबा खेनब्रै गाहाम एवो बेफोरबायदि एवनानै जोङो आबादखौ जोङो सोरखौबा हाजिरा लायो हाजिरा लानानै बिदिनो सासे सानै हाजिरा लासै लासै लानानै जोङो आबादखौ मावनाय जायो आरो ओम गायो फुयो आरो बिनि उनाव फार्स्टआव जोङो खोथिया फोगोरनांगौ जायो ओम खोथियाखौ जोङो बिदिनो सोरबाबा सिगां दोनखानाय माइलिफोरजों बेखौ हाल एवनानै आरामै मोजां हालौनानै साननै सानथाम दोनहाबनानै बेखौ खोथियाखौ जोङो सोन दैयाव सोमग्रोना दोननानै गाजा बेरहोनानै बेफोरबायदिखौ जोङो आरामै दुब्लियाव फोना दोननानै बिदिनो जौ बाथाय सारनानैसो एसे जौबाथाय सोरबाबा इउरिया सारो सोरबाबा गोबोरखि हासार बेफोरबायदि सारनानै जोङो खोथियाखौ गोजौ फोजौग्रोनानै जोङो आबादखौ जा खोथिया एसे गोजौ जौबाथाय जोङो बै जाय आबाद मावगोन जोङो बेखौ टेक्टरफोरजों एबा मोसौफोरजों मैसोफोरजों सोरबा सोरबाथ' मैसोफोरजों एवो नालाय मैसोफोरजों एवनानै जोङो आबादखौ दिनो हा गोनना गाबोन हागोन जों जोंहा बेफोरबादि
औ
आ ओरैनो मोसौ जों गायो
औ ओमफाय फुननोसै खोथियाखौ आरो बुंबावदो नोंथां खोनादोंना
जोबनाय बेलेगफ्रा आरो गायनायाथ' बहुद गायदों दा दैबानाजोंबो आबाद मावनाया बहु द खहा लांदों आरो मानो होनोबा दैयाबो बारा जाना होयो आरो ओरैजाय गायगफोरबो मोना ओरैजाय हाजिरा फोरबो मोना ओ ओरैजाय आमथिसुवाफोरनि सोरबा सोरबा थिखांग्रोनानै लायो आरो जोंङो आबाद गायखांनायनि उनाव ओमफ्राय उनाव जोङो हागोन खासिजों मानसि बुरजा बुरजा लानानै माइ फुरा मोनबाथाय जोङो बेखौ खासिफोरजों हानानै बिदिनो बजा खानानै औवा दान औवा औवा दाननानै जोङो ओमफ्राय बेखौ जोङो बजा। खानानै न'आव लाबोनोसै लाबोनानै आरो आरामै दोनथ'नोसै। नानै ट्रेक्टर जों मारा होनोसै मारा होनानै बि बिदिनो आरो मायलि दोनबाय आरो बोसोर बोसोर जोङो बेखौनो खेथि खालामनानै जानो गोनां जाहैयो आरो। ओमफ्राय दा नोंथांमोनथिं माबायदि? जा फोरमायनानै होलाय
दा जोंनिथिं उम दा जोंहाबो दासो गायगासिनो। आलि खोदों। ट्रेक्टरजों हालेवदों। खोथिया फुदों। दा हालेवनानै दोनदों।
ए